खोनादो ना नोंथां
औ खोनादों नोंथाङा बुं दे
अ फ्रि दा नोंथाङा दाथ'
अ नोंथां फ्रि
अ अब्ला जों मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनोसै बर'फोरनि जानाय लोंनाय दोरोङारि खा न्थिनि सायाव हा
औ नंगौ दे बुंलाय
अ नोंथाङाथ' मिथिखागौ बर'फोरनि जानाय लोंनाय होनना बुङोब्ला जों गोदो गोदायनिफ्रायनो दोरोङारि गियान बाहायनानै आथिखालसिमबो जाबोगासिनो दं बैफोर जानाय लोंनाय औ बेफोर जानाय लोंनायफ जेरै अनला सबाय आरो बिनि अनगायैबो जों बर'फोरा गोबां गुबुन गुबुनफोर थिनानै जानायफोरबो दङ जेरै नारजि औवा मेवाइ आरो बिनि अनगायैबो जों जों बेफोरखौ बबे बबेजों जायोब्ला थावो बेफोरखौ जों गासैबो मिथिजोबखायोोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
अ बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां ओ बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि अनला जानायनि सोमोन्दै आं बुंनो सानदों नोंथांनि सिगाङाव
अ दे बुं
अनदला ओंख्रिखौ जानो माने अनला ओंख्रिखौ माने दाउजोंबो जायो मेवाइजोंबो जायो बेफोरबायदि संनानै जायो आरो बिदिनो दाउजों दाउजों अनलाजों जेनेबा जानायनि आदबखौ नोंथांनो बिदि ओंख्रि जानायनायनि आदबखौ नोंथांनो आं खिन्थानो सानदों फोरमायनो सानदों नोंथां नि सिगाङाव ओ गिबियावनो अनला ओंख्रिंनो थाखाय माने माइरंखौ सोमनानै लाग्रोनांगौ
औ
आथिखालावथ' जोङो माने बिदि सोमलायलायनाया सोमलायलाया लासेनो माने बिदिनो मिक्सार फोरावबो माने इदिनो देनायखौ नुनो मोननाय जासै।
औ
सिगांथ' जेनेबा इदिनो सोमनानै दोनग्रोनानैसो माने ओ गुरै जाहोनानै माइरंखौ बिनि उनावसो देनानै जायोमोन माने ओम आथिखालाव माने इदिनो गोदान मुगनि माबाजों जेनेबा दिहुनजानाय जेरै मिक्सार फोरावनो माने सोमालासिनो ओरैनो देनायखौबो नुनो मोननाय जासै। बेफोरबायदिनो दाउखौ सिगाङावनो जेनेबा अनला ओंख्रि संनो थाखाय दाउखौबो दाउखौ माबानानै लाग्रोनानै बुथारना लासिगोन साफा खालामा लासिगोन बिनि उनावहाय दाउ बेदरखौ एवनानै हालदै संख्रि मस्ला बायदिफोर होनानै बेफोरबायदिनो मोजाङै एवनानै दै होनानै दोननाय जायो बेफोरबायदिनो होनानै दोननानै नैहाय बिदिनो माबानानै लाखानाय सौनानै लाखानाय माबाखौहाय अन गुन्दैखौहाय जेब्ला दैया ग्लाब ग्लाब गोदौगोन ओ अब्लाना होनाय जायो आरो बिदिनो फ्रि फ्रि आखायजों माबाना होनानै बेफोरबायदिनो जेब्ला मोननोसै जायो अब्लाना
खारै होनाय जायो बिदि जेब्ला एसे मोनथारनायसो जायो अब्लाना ओ मोदोमग्रा जेरै दुन्दिया दुन्दिया जेरै गंगार दुन्दिया आरो हाइजेंनि बिलाइफोरखौबो माने गोथाव जानायनि थाखाय होनाय जायो आरो नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन नामा बर'नि दोरोङा ओंख्रि ओ नारजि ओंख्रि संनायनि आदोबखौ
अ हागोन बेथ' जोंनि नारजि ओंख्रि होन बुंब्लाथ' जों बयबो बर'फोरनि फेभ्रेट ओंख्रि गोदोनिफ्रायनो जों बेखौ नारजिखौ मोननै रोखोमाव जानाय जायो। बेखौ गोथां टाइमावबो जानाय जायो जेरै मैद्रु हिसाबै एवनानैबा जायो बिदिनो खारै होनानैबो मैद्रु जायो आरो बिनि अनायैबो जों बे खौ थिनानै जायो जेरै फोराननाय नारजि ओंख्रि होनना बुंबा जों गिबियाव बेखौ अमाजोंनो जानाय जायो गिबियाव बेखौ जों जेरै थिनानै दोननाय होननाय बायदि जों बेखौ सान्दुङाव मोजाङै खानानै फोराननाय जा जायो फोराननानै बैखौ बस्था बा माबा मोनसे दोनथुमग्रा जायगायाव मोजाङैनो दोननानै जेब्ला जों जानो गोसो जागोन आरो। अब्लाथाय जों बेखौ गोसोबायदि हाननानै जागोन आरो आरो बैखौ जानो थाखाय जों माखासे मुवा बेसादफोरनिबो बुथुमनाय जायो। जेरै मानेखे जों अमाखौ थियारि खालामना लागोन। अमाखौ गोरान बा गोथांबो होजायो गोसोबायदि गावनि बे अमाखौ लाबोनायनि उनाव मोजाङै एवगोन आरो एवनानै दोनगोन दोननानै बिनि उनाव जाय नारजिखौ रेडि खालाम गोन बेखौ सेघन्टा बा नै घन्टा सोमनानै दोनगोन बिनि उनाव सारायाव बेखौ मोजांनो दै होनानै रुगोन। आरो रुयजासे बिनि उनाव खारै होगोन आरो जाय बेदरखौ मोजांङै एवनानै लादों बैखौ मानेेखे ओंख्रियाव होनाय जासिन आरो जेरै नोंथाङा बुंदोंना थावनायनि थाखाय जोंनि बर'फोरा हाइजें बिलाइ बेफोरबायदि बाहायो होननानै बेहायबो ओंख्रियाव हाइजें हाइजें हालदै बिदि मोजांनो होनानै संनाय जायो आरो। आरो बिनि अनगायैबो नारजिखौ जोंनि बर'फोरा मोनसे फोथायनाय दं मानेखे मानसि थैब्लाथ' थाय बेखौ जानाय आरो अब्लाथाय जोंनि सोमोन्दोआ बै मानसि थैनायजों थांगोन होननानै
नोंगौ नोंथां नंगौ ओ
गयबो नोंथाङा बुंदोंना ओ अनला अनला जानायनि सोमोन्दै अनलाखौ आरो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो जेरै ओ अनलाजों गाम्बारि बिबार अनलाजों सेफालि बिबार अनलाजों अनलाजों मेवाइ बेफोर बायदि बेदिनो अनलाजों एम्फौ बेफोरखौ जानाय जायो आरो
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ
आरो नोंथाङा बे बायदिनो दोरोङारि मैगंफोरनि जानायनि सोमोन्दै माबाफोर बुंबावनो हागोन नामा?
उम उम सबायजों साम' सबाइजों साम' जानायखौ बुंनो हागोन आङो नोंथां नोंथां होमबा सबायजों साम' जेनोबा दोरोङारि ओंख्रि जानायनि सोमोन्दै आं बुंनो लानिसै गिबियावनो बर'फोराथ' इदिनो नाहा मैहा थांनानै ना साम' खांख्राइ लायनानै गोदोनिफायनो जाखायो बेफोरबायदिनो साम'खौबो बिलोनिफ्राय लायनानै बिदिनो माने हम हरसे सोमनानै दोननाय जायो आरो ना ओ माने बैनि मोखांआ दाखोना माने जागानायनि थाखाय जेनोबा मो गोरलैयैनो जों बेखौ माने दाखोनखौ बख'नो थाखाय बेफोरबायदिनो सो सोमनानै दोननानै बेखौहाय ओ अखानायैहाय माने दाखोनखौ बोखानानै बिदिनो नो साम'आथ' गोलाव गुसुं थायोना गुबुन गुबुन रोखोमनि बेफोरबायदिनो साम' गोलाव लावबाथाय बिनि ओ खिथुनि माबाख स'सिगोन बिदिनो दाखोनखौ खौ गारसिगोन गासिखौबो बिदिनो माबाना लाजुबनानै मोजाङै साफानो माने बिनि मैलाखौ माने फुनानै लानाय जायो आरो बिदिनो जेंगायफोराव माबाफोराव ओ जेरै दोफोरावबो माबानाय जायो साफा खालामनाय जायो बेफोरबायदिनो गुबुन फारसेथिं उम ओ सबायखौ रुनानै लाग्रोसिगोन रुनानै ओ लाग्रोनानै इदिनो मोजाङै माबा जाबाथाय गेब्लेबाथाय साम'खौ एवनानैहाय इदिनो हालदै मस्ला संख्रि होनानै मोजां एवनाय जायो एवखांनानै बिदिनो दै होनाय जायो माने दै होनाय ओ माने दै होनायथ' जाया माने बै साम' माबा सबायखौहाय माने होसनना होनाय जायो आरो बेबायदिनो गोबाव सम संनानैहाय उनावहाय मानि बिदिनो गंगार दुन्दियाफोर होनाय जायो आरो गोथाव मोदोमनायनि थाखाय नोंथांआ बुंनो हागोन नामा माने आथिखालाव दोरोंआरि जानाय लोंनाया माने माबायदि नोंसिनि माने जायगायाव
औ बुंनो हागोन बुंनोसो औ अब्ला आं बुंनोसै जोंनि जायगायावथ' दासिमबो एफा एनै सोलियो सोलिनाया अब्लाबो गुब बुनफोरनि बादि जोङो गोदोथ' बर'फोरा बांसि नानो रुनानै जायोमोन खारै जायोमोन बेफोरो नाथाय आथिखालाव बां सिन माबा मैगं थाइगंफोरखोनो थावजों जानायखौ नुनो मोननाय जा जायो आरो आरो बिनि अनगायैब बो गुबुनफोरनि जाग्रा बेसादफोरखौ बांसिनै बाहायनानै जायो जों दोरोङारि गियानफोरजों गावनो न'आव बाहा न'आव मानेकि मेगं खेथि खालामनानै बेफो फोरबायदि जानायखौ नुनो मोननाय जाया आरो आथि
औ नंगौ नोंथां
आरो बिनि अनगायैबो गोबां जाग्राफोरखोनो जों गावनि गोसोबायदिनो जायो आरो
औ
आरो नोंथाङा जेरैबायदि सबाय सबायनि दोरोङारि गियाननि बागै बुंबायना बेखौ मिथिनानै जोबोद गोजोननाय मोन बाय आरो सबाइखोखो बिदिनो गोबां रोखोमैबो जानाय जायो सबायजों दाव
औ नंगौ नोंथां औ औ बेबादिनो बर'फ्रा गोदो गोदायनिफायनो बेफोरबायदियैनो संनानै जाबोदोंमोन आरो
आरो बेबायदिनो बर'फोरनि दोरोङारि गियानजों जानाय होनना बुंब्लाथ' मैथा मैथायाबो गोबां रोखोमनि थायो जोंनि बर'फोरनि न'खराव जेरै मैथा गोफा मैथा गोखै आरो मैथा आरो मोनसे हारिनि दंना गोसोम गोसोम बेबो आरो बेथ' जोंनि मुलि हिसाबै बाहायनाय मोनो बे मा-माबाखौ आरो मैथाखौ जोंहानो न'आव बाहायो बेखौ मानखे बे मैथाखौ जेब्ला उदै सायोना अब्लाथाय बेखौ संख्रिजों एवनानै जाबानो हामोनो आरो। आरो बिनि अनगायैबो मैथाफोरखौ ना बेदर बेफोरजोंबो जानाय जायो आरो।
नंगौ नोंथां नंगौ जोंनि जायगायावबो बेफोरबायदिनो जानायखौ नुनो मोननाय जायो नोंथां। नोंथांङा जेरैबायदि बुंदों नोंथांनि जेरै संनाय आदबफोर बेफोर माने जोंनि माने जोंनि जायगायावबो माने बेफोरबायदिनो सोलिगासिनो दं आरो जानाय लोंनायाव माने जोंनि जायगायावबो माने बांद्राय सोलायनाया फैयाखै होननानै बुंनो हायो आरो ना। गोदोहाय जेरै आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो माबायदि जाबोदोंमोन। बेफोरबायदिनो माने आथिखालावबो माने जाब जाबोबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों माने गोबां सोलायनाय फैयैखौ फैयाखै होननानै बुंनो हानाय आरो नाथाय फारसे बिथिङाव नायबा नुनोबो मोनो एफा एनै सोलायनायखौ गोदान मुगानि गोहोमजों।
औ। नोंथांङा बुंनायाथ' सैथोआनो थारैनो नाथाय जों आथिखालाव जिबायायदि सोलायनाय नुदों बैफोरो जोंनि थाखाय माखासे खहासो खालामदों आरो आंनि थाखायबा। जेरै जों गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिंगानिफ्राय मैगं बुथुमना जायोमोन दिंखि या मैगं लाफा सायख' मैगं दौस्रेम आरो बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन मिथिंगायाव जिखिनि मैगंफोर मोनो बेफोर जोंनि थाखाय अर्गेनिक हिसाबै मा मानोखि मेडिसिन होयो बिदि जायोमोन नालाय जोंनि देहायाबो राफोद गोख्रों जायोमोन आरो बेफोरखौ जानानै। नाथाय आथिखालाव जों जाखिनि मैगं हाथाय-बाजारनिफ्राय बायना जायो बैफोरथ' गासिबो मेडिसिनारि बाहायनासो जानाय नालाय बेनिखायनो बेफोर मैगंफोरा जोंनि देहानि थाखायबो एसे खहा गोनां होनना आं सानो आरो।
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ। नोंथाङा आरो बेफोरनि सोमोन्दै माबाफोर बुंबावगोन?
उम बुंनायाथ' नोंथां बेफोरबायदिनो माने बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्राय माने बेफोरबायदि संनानै जोदोंमोन आरो दोरोङारि ओंख्रिफोर जेरै बर'नि दोरोङारि ओंख्रि सबबायजों साम' अनलाजों दा दाउ बिदिनो अनला मेवाइ ओ सबायजों दाउ। बेबायदिनो गोबां गोबां माने गोबां जाबोनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ।
अब्ला जोंनि रायज्लायनायखौ बेहनो दोनथ'जासै नामा नोंथां?
औ जागोन दे ओं दे नोंथां ओ दे औ।